हेल'।
औ हेल' नोंथां खुलुमबाय औ नोंथाङा। नोंथाङा ओरैनो दं ना?
दङ -दङ -दङ औ दङ।
औ आं नोंथांजों मोननैस सामोन- आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ- औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो औ।
औ जोंनि आं बे जोंनि बर' माने बर' माहारिनि औ राव -हारिमु, बा आसार -खान्थि, बा मावनाय- दांनाय, दानाय -लुनाय जानाय- लोंनाय बिदिनो दाउ -अमा फिसिनाय गोबां आसार खान्थिनि बा राव- हारिमुनि सोमोन्दै एसे नोंथांनिसिम माने सावरायनो सानदों आरोना नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो जोबोर मोजां सोंथि ओ नोंथांनो फोरमायनो होननानै होननो मोनो। होननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन औ थारैनो जोंहा
बर'नि हारिमु होनोब्ला जोंहा मोनसे हारिमु थांनानै थानो थाखायथ' ओ बै हारिनि राव आसार खान्थि मावनाय दांनाय ओ गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि ओ खामानिफोरा जोंनो गोनांथार नङा होमा बायदि बायदिफोरा थिग बेबादिनो ओ हारिमु मोनसेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो रावनिबो गोनांथि थि जायो नङा होमबा नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोंहा ओ हारिमु होननानै बुङोब्ला ब्ला ओ बर' जोंनि बर' हारिमुआवबो ओ मो हारिमु दङ नङा होमबा बर' हारियाबो ओ जेरैहाय जोंहा बर'नि बैसागु मोसानाय ओ खेराइ मोसानाय ओ दाउ अमा फिसिनाय बर'नि दानाय लुनाय ब बर'नि बायदि रोखोमनि मोसानाय मुसुरनायफोराबो मोनसे ओ बर' हारिनि मोनसे हारिमुनि बाहागो नङा होमबा नोंथां दा ओ बे रो खोमैनो जोंहा ओ हारिमुनि बायदि रोखोमनि जोंहा नुनो मोनो मावनाय दांनाय जेरैहाय राव आरो थुनलाइनि बागै बुङोब्ला जोंहा ओ रावआव मोनसे हारिनि सिनायथि नङा होमबा? रावा मोनसे हारिनि दा थिग बेबायदिनो जोंहा ओ राव नङाब्ला मोनसे राव नङाब्लाथ' हारिया थांनानै थानो हाया नङाहोनबा एबा हारिमु जोनोम जानो हाया। दा बेनिखायनो जोंनो ओ हारिमु मोनसेयाव ओ रावा गोनांथार होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ
जोंनि जेरैहाय बि दिन्थि महरै जोंनि बर' राव नङा होमबा नोंथां दा बे रोखोमैनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ मोनसे हारिमुखौ समायना महर बेरखांहोनो थाखायथ' जोंहा गाननाय जोमनायाबो गोनां। थार नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय ओ जोंनि हारिमुवारि सिजोम जेरै बर'फोरनि दख'ना ओ आ आर'नाय गाम सा बायदि बायदि रोखोमफोराबो जोंनि गाननाय जोमनायाव ओ महर नुजायो नङा होमबा जोंनि हारिमुआव थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जोङो समायनासिन खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां।
अ नोथां औ।
औ औ दा जोंहा जानाय लोंनायनि बेलायावबो बुंनो हा थाङोब्ला जानाय लोंनायाबो मोनसे हारिमुनि गोनांथार बाहागो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
दा बे रोखोमैनो ओ जोंनि बर' हारिमुआवबो बायदि रोखोमनि जोङो ओ जानाय लोंनाय जों नुनो मोनो संनानै जानाय बायदि रोखोमनि दि लोंनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ बर'नि अनला ओंख्रि नङा होमबा जोङो अनला ओंख्रिखौबो मख'नो हायो औ जेरैहाय खारदै ओंख्रि खारदै ओंख्रियाबो बर'नि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां बर' हारिमुनि जेरै बेहाय साम' ओंख्रि लाथा एम्फौ फिनाय खां ख्राइ ना गांजेमा एंखावरि बेफोरबो मोनफा मोनफा नङा होमबा? ओ नाफाम ओंख्रि बेफोरबो बर' हारिमुनि मोनसे एंगारलायनो हायि ओ बाहागो। नंङा होमबा नोंथां औ थिग बेबादिनो बे रोखोमैनो जोंनि बर' हारिमुआव बायदि रोखोमनि जानाय-लोंनाय जों नुनो मोनो एबा बायदि बायदि खामानियाव जों जानाय लोंनाय खौ बाहायनाय नुनो मोनो नङासैब होम मा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा दानाय लुनायनि बेलायावनो बुङोब्ला जोङो दानाय लुनायखौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा दानाय लुनायाबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो। नङा होमबा, थिग बेबायदिनो ओ बर' हा हारिमुआवनो गोबां रोखोमनि जोंनि आइजो बर' आइजो फोरखौ हाय ओ दा गावनि न'आवनो ओ गावनि आखाइजोंनो दाना लुनानै ओ सि जोम ओ जेरैहाय दख'ना गाम सा आर'नाइ फास्रा, ओ बिदन दख'ना बायदि बायदि रोखोमनि ओ सि जोमफोरखौहाय गावनि आखाइजोंनो बिथांमोना आइजो बिथांमोना दाना नानै ओ गाननायजों लोगोसे बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा? जोंनि बर' हारिमु आव औ औ थिग बेबादिनो जोंहा मोसानायनि बेलायाव बुङो ब्ला जोंहा मोसानाय रंजानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा ओ मोनसे हारिमुनि ओ समायनासिन आरोबाव मोनसे बाहागोआनो जाहैबाय मोसानायानो रंजानाय नङा होमबा नोंथां? रोजाबनाय मोसानाय औ औ दा रोजाबनाय मोसानायनि बेलायाव जोंनि बर' हा हारिमुावहाय गोबां रोखोमनि जों मोसानाय मुसुरनाय नुनो मोनो। जेरैहाय - ओ बैसागु मोसानाय, खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय ओ बायदि बायदि खुगा मेथाइ मोसानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
दा मेथाइफोरनि रोजाबनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा जेरै- बैसागु मेथाइ, खुगा मेथाइ, गथ' बुरखायनाय मेथाइ, लावखार मेथाइ,
औ औ
हाबा मेथाइ बायदि बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो, नङा होमबा? मोसानाय मुसुरनायनि बेलायाव बुङोब्ला दा थिग, बे रोखोमैनो बायदि बायदि रोखोमै जोङो जानाय लोंनाय रोजाबनाय मोन मोसानाय, मावनाय दांनाय जोंनि बर' हारिमुनि गेजेराव जोङो ओ नुनो मोनो। नङासै होनबा नोंथां? औ, दा नोंथाङा बो आंनो ओ जोंनि बर' हारिमुनि जा जिब जुनार फिसिनाय जिब जुनारखौ जोंनि बर' हारिमुआवहाय माबादियै फिसिनाय नाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथाङा आं थारैनो हागोन। नोंथाङा जिखिनि जोंनि राव हारिमु बर' हारिमुनि सोमोन्दै गावनि गाननाय जोमनाय, दानाय लुनायनि सोमोन्दै माने सुंद'यै जि फोरमायलांनाय नोंथां थाङा थारैनो नोंगौखौनो बुंदों सैथोखौनो बुंदों। ओ जोबोद गोजोननाय बाय नोंथांनिफ्राय बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै बा मिथिनो मोननानै। नोंथाङा बुंलांबाय दे, जोंहा बर' हारियाव गोबां, माने बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जेरै दाउ फिनाय, अमा फिनाय बिदिनो बोरमा फिनाय बिदिजों गोबां माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि न'खर दानायाव हेफाजाब होबोनाय, बिदिनो माखासे न' फिसिजानाय जुनारफोरखौ माने, फिसिनानैबा जों माने जिउखौ खुंबोदों आरो ना बा खुंबोगासिनो दासिमहालागै माने जोंनि बर' हारियाव। इदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जर'खा जेरै इदिनो दाउ फिनाय अमा फिनाय बिदिनो बोरमा फिनाय माखासे माने फियो। जेरै जोङो अमाफोर फिसिनोब्ला जेनेबा हमनानै ला दोरोङारि बा गामियारि माने बिजों फिसिनानै जोङो अमाखौ माने जोङो माने न'आव फिनानै माने न'आव जेनेबा फाननानै बा जोङो रां आरजिनानै बा जों नै न'खौ इसे हेफाजाब होनो हायो आरोना। माने जाय बुस्थुखौ जोङो गामियारि बा दोरोङारि माने बेजों न'आव फिसिनानै माने दानि जुगावथ' मोननै ओंखारबाय नालाय गामियारि बा दोरोङारि आरो बिनि फारसे मा जायो आरो दोरोङारि बा माने गोनोखोआरि आजि खालिथ' गोनोखोआरि गोबां दाउ अमा फिसिनाय जायो नालाय। बिनिनो माने गोदो-गोदोयै जोंहा मा जायोमोन बिदिनो दाउफोरखौ माने न'आवनो फिनाय जायोमोन आरो-आरोना माने बिदिनो दाउ फिनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला न'खरफोराव जोंहा बिदिनो जि-जिथा बा जिनैथा थाम जिथामथा बिदिनो फियोमोन माने बांद्रायबो फियामोन आरोना गोदोनि दिनाव माने। जोंहा बेनि थाखाय मोनसे दाउ दोनग्रा गन्द्रा बेनि गोनांथि जायोमोन आरोना। जेनेबा जायखि जाया माने जायखि जाया जुनारानो फिसियानो जा मानो माने मोनसे गन्द्रा नांगौ जायो नालाय। जोंहा दाउ फियोब्लाबो बिदिनो माखासे गन्द्राफोर नांगौ जायोमोन। जोङो माने गन्न्द्रा खालामामनानै बेखौ दाउनो थाखाय बाहा खालामना होनाय जायो बा खाथाख' खालामना होनाय जायो। बिनि उनाव माने बियो माने जोंनि बे न'खराव फिनाय गामियारि ओनसोलाव फिनाया माने न'आव जानो थाखाय जेनेबा न'आव जानो थाखाय बा दावदैफोर जानो थाखायबा बा बिदिनो ओरैनो मासे मानै फाननो थाखाय बा बिदि फिनाय जायो आरोना। बेखौ माने बेफोर बायदि फियोब्ला माने माने जिखिनि बे न'नि जिखिनि ओंखाम खालाय बे गुन्दै, माइरं बेफोर बायदिजोंनो गोबां फिनो हायो आरोना दाउफोरखौ माने न'आव माने जेब्ला न'आव फिसिनाय माने बेयो मा जागोन खालि न'आव फिसिनायबा ओरैनो आलासि दुमसि फैबा जाहोनाय मानाय जेनेबा दाउदैफोर फानब्रबनाय बिदि माने बेखौ माने नोंथाङा माने बिदि फिनानै माने न'खरखौ ओरैनो गोरलै सामलायलांनो हायो आरोना जेनेबा। बे जाहैबाय मोनसे बे गामियारि मोनसे आदब जों दाउ फिसिनाय आरोना। जेब्ला नोंथाङा बे गोनोखोआरि आदबजों दाउखौ फियो होमबाथाय अब्ला आलादा जायो आरोना नों थां माने बै जेनेबा न'नि ओंखाम खालाय जेनेबा न'नि ओंखाम खालाय बिदिनो बिदिनो माइरं दं आरो जों माने नोंथाङा गोनोखोआरि आदबबा जाय दाउखौ नोंथाङा फिनानै माने गोबां रां आरजिनो सानदों होनबाथाय अब्ला मा जायो नोंथाङा बेबायदि दाउ न'नि ओंखाम खालाय बे माइरंजों नोंथाङा दाउखौ फिसिनो हाया आरोना
औ औ नंगौ।
बिदि बुंङोब्ला माने गोनोआरि मुगायाव माने गोबां माने। दाउ फिसिनोब्ला नोंथाङा माने गोबां गेदेर गेदेर न'नि गोनांथि जायो माने। नोंथाङा थामजौ बा ब्रैजौ दाउ फिसिगोन नालाय बेनि थाखाय नोंथाङा न'नि गोनांथि। जायो बेनि सोरगिदिं बेराफोर माबाफोर बिदिनो गोबां मुस्रिफोर होथेनानै नोंथाङा दांव दाउखौ माने जोथोन लानांगौ जायो। बेनि उनाव गोनोखोआरि मुगानि माखासे मेसिनफोर ओंखारबाय जेनेबा। बे मेसिनाव नोंथाङा बे दाउनि बिदैखौ गहोनानै मा खालामनाय जायो बिमा गैयालाबसिनो दाउखौ दाउदैखौ गहोनानै माने बे गखांनायनि उनाव माने मा खालामनाय जायो माखासे भेक्सिनफोर होखानाय जायो आरोना दाउनाव माने। जाहाथे दाउआ बेमार जायोब्लाबो माने जायो माने जाहाथे बेमारजों थैआ आरोना जायनि जाउनाव नोंथाङा बे दाउखौ फिसिनानै मा खालामनो हायो जेनेबा गोबां बिबाङाव माने दाावदैबो फाननो हायो नोंथाङा। दावदैफोर फाननो हायो थिग बेबायदिनो मा खालामनो हायो। जेनेबा हमनानै ला बाजार सख्लाफोराव माने बेफारि। नोंथाङा खेबसेैनो बुरजाय फानहरनानै माने दाउनि बेदरानो जा दावदैआनो जा गोबां बिबांनि रां आरजि नो हायो आरो ना बेबायदिनो नोंथाङा दाउ फिसिनानैबो माने नों गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो बिदिनो हमनानै ला जेरै मोसौफोरखौ मोसौ बोरमा बे मोसौआथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे माने दा दोरोङारि बा गामियारि आदबजों फिसिबोबाय थानाय मोनसे मासे मोसौआ मोनसे जोंनि न'खराव माने गोबां हेफाजाब होयो आरोना। माने मासे मोसौखौ फिसिनाया जोङो माने बाराय बेसे खस्थ' जाया आर ना माने मोसौखौ न'आवनो माने गलि मोनसे बानायनानै जोङो मोसौनिफ्राय मोसौ फिसिनानै गोबां बिबांनि जोङो माने मुलाम्फा मोननो हायो आरो आरोना बेराफारसेनिफ्राय माने गोदोनि दिनावथ' जों माने मासे मोसौ थायोब्ला जेनेबा जों बे मोसौनिफ्राय माने बिमा बा गाय आरो बिनि उनाव हालुवा जों बे गायनिफ्राय जोङो माखासे बिबांनि माने गाइखेरफोर मोननो हायो आरो नों थां जाय गाइखेरा जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां बे गायखेरखौ नोंथाङा सैमफ्रबोनि जिउआव माने बाहायनो हायो बा बे गाइखेरखौ नोंथाङा जेनेबा न'खर खा थिखाला गामि ओनसोलफोरावबा फाननानैबो नोंथाङा थाइसे थाइनै बा गरफा गरनै बा रां आरजिनानै लानो हायो आरो ना। बेनि उनाव नोंथाङा बे मोसौ हालुवाफोरजोंबो गोदोनि दिनाव गोबां हालेवनाय जायोमोन नालाय बे माइ आबाद मावनाय मानाय फोराव माने गोबां मैगं थाइगंफोराव माने हेफाजाब होयोमोन आरोना। हालौवनायाव बे मोसौ मोसाफ्रा बेनि उनाव बेनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि गोबोरखि मोसौनिफ्राय बे गोबोरखिफोरखौ जोङो माने जेब्ला आबाद मावो बेफोराव जों हासार महरै माने बाहायनाय जायो माने गोबोरखिया हासार महरै गोबां मे बिबांनि हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय जोङो मोसौ फिसिनाया माने जोंनि माने न'खरखौ थांना थांनायाव माने एसेबाबो गोरलै खालामो आरोना। थिग बेबायदिनो अमा फि सिनायफोर दङ जोंहा माने अमा फिसिनायबो नोंथाङा माने गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायो। माने जोङो अमाखौनि थाखाय जोङो अमाखौबो बिदिनो माखासे गुन्दैफोर माबाफोर जायखौ जोङो माइखौ जेनेबा सखांनानै जेनेबा माइरंनिजों लोगोसे गुन्दैबो ओंखारफायो नालाय बेफोरखौनो होनानै बा बेै ओंखाम खालायानो जा मायानो जा बेफोरखौ होनानै नोंथाङा बे अमाखौ फिसिनो हायो आरो ना बे अमाया उनाव देरनानै माने जोंनि उनाव माने फाननानै न'खरखौ सामलायलांनायाव गोबां बिबाङै हेफाजाब होयो आरो